हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ नों
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
औ नों थां खोनादों दे बुंलाय
औ नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
औ दाथ ओरैनो दंफैयो नोंथां।
औ अ नोंथांखौ आङो उम अ बरनि मैख ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै एसे ओ सावरायना होनो हागोन ना नोंथां? माने बर'फोरा मैखि ओं खै जानानै दे ओ मोजां मोनो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो होलाय।
बरफोरा मैखि ओंख्रिखौ गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोगासिनो। बेखौ बर'। फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो।
औ।
खि ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे। एसे जोबोर सोब खहाबथाव ओंख्रि। बे ओंख्रिखौ जों सरासनस्रायै। गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो संनानै। जानो हायो। जेरै जोङो मैथाजों ना। आरो थाइगिरजों ना। आरो थास। थाइगिर ना। बायदि बायदि रोखोमै जोङो। ना आरि बेदरफोरबो होनानै जोङो। संनानै जानायखौ जों। नुनो मानो।
औ।
बिदिनो जोङो मै थाजों ना सङोब्ला। ओ मैथाजों ना सङोब्ला। जों गिबियावनो मैथाखौ जोङो सायनानै मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनाव। जोङो नाखौबो मोजाङै सायना। नै सुनानै जोङो बेखौबो जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो। अ ना। खौ एवफ्रामखांनानै। ओं। जायखिजाया आयजेंआव जों। दोनथनानै
औ नंगौ नोंथाङा ओ नोंथाङा बे ओ बेबायदिनो बरफोरनि जानाय लोंनायनि ओ मेगंफोरनि सोमोन्दै ओ मा मा बरफोरा मैगं जानानै मोजां मोनो बेफोरनि ओ मुंफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन आङो दायो मैखि ओंख्रिनि बुंनायखौ फोजोबग्रोनि ओ मैखि ओंख्रि औ ओ आङो दानि बुंलांदोमोन ना ओ मैथा मा मैथाजों नाजों माबायदि सङो आङो बेनि बुंनायखौ गिबियावनो फोजोबग्रोनि बेनि उनाव गासैखौबो फारि फारियै बुंलांगोन औ मैथा ओंख्रिजों नाजों सङोब्ला आं दानि फंनैसो बुंखादों ओ बेनि उनाव जोङो ओ मैथाखौ ओ एवखांनायनि उनाव दै होखांनानै जोङो ओ ना खौ ओ दैया गोदौब्ला नाखौ होसननाय जायो बेनि उनाव जोङो नांगौ बि बांनि ओ संख्रै बानलु आरि होनानै
औ नं
खौ जोङो ओ गोबाव एसे गोबाव हालासेै संनानै उनाव ओंख्रिया जबोब्ला जों बेखौ खांनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो मैखि ओंख्रिल नङा जोंनि बर'फोरा गोबां गोबां रोखोमनि ओ जो जोबोर मोजां मोजां खहाबथाव ओंख्रि संनानै जायो जेरै ओ अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम ओ नारजिजों अमा बेदर बिदिनो गोबां मोजां मोजां रो रोखोमनि ओ ओंख्रिफोर संनानै जानो रोंगौ जोंनि ओ बरआइजोफोरा नोंथांमोननि गामियावबो सोलिबाय थानाय ओ बा संनानै जाबाय थानाय ओ ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना? थाबो
औ नंगौ ओ जों जोंनि गामियावबो बेफोरबायदि ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ ओ बेबायदिनो बरफोरनि मैगं थाइगं होनोब्ला उम बेबायदिनो जोंनि जेरै ओ बरनि उम मैगं जेरैै मै ओ मैखि मैखि मेगं
औ
खौ जोङो जानानै जों जोबोद मोजां मोनो बे ओ मैसे मैगं होनोबा जोङो बेबायदिनो ओ मैथि मैगंखौ जोङो बेबायदिनो खांख्राइ ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो मैथा मेगं बेफोरबायदि ओ माबानानै जा जायो आरो औ मै मैथि मेगं होनोब्ला जोङो बरनि मोनसे ओ खहाबथाव ओ मेगं
औ
मैखि मेगङा बेबायदिनो जोङो उम मैखि मैगंखौ जोङो अनला खारै अनला खारै अनला खारैखौबो जों मैखि मैगं ओ जानो हायो। बेबायदिनो मैथा बायदिसिना होनानै खांख्राय बायदि होनानै जोङो ओ जानो हायो बेबाय दिनो बाव गोबां उम उम गोबां रोखोमनि ओ होनानै जोङो मैखि मैगंखौ जानो हायो आरो
औ
बेबायदिनो ओ जों बरफोरनि जानाय लोंनाय होनबाथ ओ ओ नोंथाङा मिथिखायो नङा होमब्ला मा मा ओ जानानै जोङो ओ मोजां मोनो बरफोरा? जेरै बेबादिनो खां ओमफ्राय साम बेबायदिनो ओ ना बेफोरबायदि ओ जानानै जोङो बरफोरा मोजां मोनो। औ बेबायदिनो जोङो ओ जानाय लोंनाय होनोबाथ बरफोराओ गोबां ओ ओ जाग्रा मुवाफोरखौनो जोङो जायो बरफोरनि ओ जानाय मुवा होनोबा बेबायदिनो ओ सामु खांख्राइ नाफोरानो ओ बयनि ओ बयनिसायबो ओ गोनांथि सिन आरो बरफोरनि थाखाय
औ
औ
औ उम नोंथांमोननिखिबो उम ओरैनो बायदिसिना मेगं थाइगं ओ बेबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मेगं थाइगंफोर मोनो नामा नोंथांमोननिखिबो?
औ मोनो।
औ मा मा मैगं मोनो नोंथांङा एसे फैनायना होयोबा मोजांसिन जागौमोन।
औ ओ सरासनस्रायै जोंङो हाग्रानि मैगं होननानै जोंङो बेफोरखौ साननानै लायो ओ बेफोर ओ हाग्रानि ओम खाबथिंनाय मैगंफोरा जेरै ओ मानिमुनि नि हेलांसि
औ
दों आरो उम दिंखिया बायदि बायदि मैगंफोरखौबो जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोर मैगं
औ नंगौ नोंथां
बैफोराव ओ खायफा खायफा ओ मैगंआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो मुलि हारिनि होननानै जोंङो मिथिनाय जायो
औ
ओ जेरै मानिमुनि ओ हेलांसि ओ जारि बिलाइ बेफोर मैगंफोरखौ जोंङो मुलि हारिनि होननानै मिथिनाय जायो ओ बेफोरखौबो जोंङो ओ बायदि रोखोमनि मैगं फोरजों जोंङो जयै संनाय जायो जेरै जारि बिलाइफोर खौ जों दाउ बेदर ना आरिजोंबो संनानै जायो
औ
यो मानिमुनि मैगंखौबो जोंङो बेदर दाउ बेदरफोरजों जङो संनानै जायो
औ
गोबां रोखोमनि ओ गोबां रोखोमनि मैगं फोरखौ जोंङो गोबां गोबां रोखोमनि ना बेदर आरिफोरजों जों संनानै जायो।
औ नंगौ
खि ओंख्रियाबो ओ जोंनि थाखाय जोंनि बर हारि याव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय एबा बरफोरा संनानै जाबोबाय थानाय मोनसे अखहाबथाव
अरथ ओंख्रै औ खत औ ओंखै ओ बेबायदिनो जोंङो ओ बर बरफोर बरफोरा बेबायदिनो साम ओ खांख्राइ मैथा बेफोरबायदि मैगं संनानै जोंङो गोदोनिफायनो आबै आबौमोन निफायनो जोंङो बेफोर बे बायदि मैगंफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आथिखालाव बेफोरबायदि मैगंफोरखौ ओ एसे आथिखालनि मुगानि सुबुंफोरा बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो मिथिनानै मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो मोनानोबो हालिया ओ गासिखौबो जों मोनजोबा आगोलनि बायदि गोदोनि बायदि गो गोदो जेराव मेरावनो जों हाग्रा बंग्राफोराव गोदोनि गोबां मैगं थाइगंफोर मोनोमोन आथिखालावथ जों बेफोरबायदि उम ओ मिथिंगानिफ्राय मोनाय मैगंफोरखौ एसे खम जाबाय मोननो थांनाया
औ
औ मोननो थांनाया एसे खम खमानो जाबाय बेबायदिनो आथिखालाव ओ गोबां उम उम बिगियानारिओ बिगियारिया जौगानायनि थाखायनो जों बेफोरबायदि ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जोंङो ओ मोन मोनलिया आरो सोरबा सो आथिखालनि सुबुंफोराबो गोबां सिनायलिया माने मैगंफोरखौ औ बेबायदिनो ओ बेनि सोमन्दै नों थांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आथिखालनि सुबुंफोरा ओ मा मा माबायदि ओ मैगंफोरखौ ओ बिदिनो ओ उम बेबायदिनो जेनेबा ओ आबाद मावनानै जायो बेबायदिनो आथिखालनि मेगं फोरनि नामखौ बुंनो हागोन नामा नोंथांङा
औ आथिखालाव जोंनि बरफोरा गोबांङानो हाथाय बाजारफोराव मोननाय ओ मैगंफोरखौ बायनानै जायो ओ जेरै ओ दालि मटर सुवाबिन बायदि बायदि
नंगौ
औ आरो मुलि होनानै बानायनाय मुलि होनानै गायनाय ओंख्रिफोरखौ बायनानै जायो दानि आथिखालनि सुबुंफोरा औ गोदोनि बायदि दि ओ हाग्रा बंग्राफोराव ओ नागिरनानै मुलि हारिनि मोननाय मैगंफोरखौ ओ खानानै लायनानै जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनलिया औ
आरो गोदोनि बायदिबो ओ गोदोनि बायदि दानि आथिखालनि सुबुंफोरा सिनायलिया नङा होनबा न नङा होनबा नों ओ आथिखालनि बाय ओ आथिखाल सुबुंफोरा गोदोनि बायदि ओ मैहुरफोरखौबो आथिखालनि सुबुं ओ सिनायलिया आरो मिथिलियाबो फोरखौबो मा मा होनो बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनदों आरो
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ बेखिनिखौनो रायज्लायनानै जोंनि रायज्लाय खौ बेखिनियावनो फोजोब थनोसै नामा?
औ औ बेबायदिनो आंबो नोंथांखौ ओ बर'नि मैखि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायना होनो ओ थिननायाव नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ नोंथां दे